अ दासो खोनादों।
औ औ औ मा खालामगोन नोंथाङा।
अ दायो दङ ओरैनो।
औ औ औ बिदिब्ला जोङो आयदाफार सोंआ होमबा नोंथां। ओ जिहेथु जोंहा थालिर ओ जोङो थालिर बिफांनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै। ओ नोंथाङा आंनो एसे थालिर सोमोनदै ओ बुंग्रोदों नामा? जिहेथु थालिर बिफां खौ ओ जों माबायदि बाहायनाय जयो माबायदि मा-मा खामानिफोराव बाहायनाय जायो। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
खोना नोंथां, नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा थालिर बिफांनि सोमोन्दै एसे। ओ थालिर बिफ बिफांनि सोमोन्दै। जोंहा बर'फोरा खारै औ-औ औ खारैफोरखौ माबायदि बानायो एसे फोरमायना होदो।
माफोरखौ।
खारैफोरखौ।
बारा मोजां खोनायासै माने नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नालाय नांथा नुंथा ससे ससेल'सो
अ अ अ खारै
अ दे दायो बुंफिनलाय।
अ-अ खारदैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा औ औ औ ।
अ थालिरनि सोमोन्दैथ' खारै बानायनायाथ'
अह अह ।
थालिर जेनेबा खारै बानायग्रा थालिराथ' बैदि मा होनो थालिर आथियानि माबाखौ गुसु बानायनाय जायो नालाय ओमफ्रायो ओरैनोथ' खारै बे थालिरनि खारैखौ बानायनो थाख खाय ओ गिबियावनो जेनेबा नों माने थालिर बे बिफांनि माबाखौ बिगुरखौ बानायोना ओ बिखंखौ बानायोना ओमफाय नों बैदि मा होनो बे थालिरनि जिहेथु मादा बेखौ बानायो आरोना
ओम ओम
जेनेबा नोङो ओ बिखुंखौ बानायोबा ओ बिखुंखौहाय इदिनो दान दाननानै दानफायनानैहाय ओ इदिनो फिसा फिसा हानानै जेनेबा थाब राननाय बायसा आरोना । बिदिनो फिसा फिसा ओ हाखावसिगोन माने हाफ्लेनानैहाय जेनेबा हाफ्लेनाय माने जेनेबा ओरैनो गावनि एसे माने राननो आन्था गोलाव गोलाव आरो जिखुनु जख'नि। जखानि ओमफाय इदिनो सान सान्दुंङावहाय फोराननानै सान्दुंङाव फोराननानैहाय आरो जेनेबा राननानै रानबाथाय बेखौहाय ओ गोरान रानथारबा आरोना जमा बुथुमनानैहाय सावसिगोन ओमफाय सावनानैहाय इदिनो जेनेबा बै सावनानैहाय जे मानो हाथ'फ्ला ओंखारो बे हाथफ्लानिफ्रायनो खारै बानायनाय जायो आरोना । ओमफायो बे खारैखौथ' बिदिनो नोङो जेनेबा माबायदि इदिनो गुन्दैयै गुन्दैयैनो दोनो ना ओ दैजों लगायनानै ओ लदा लदा खालामना दोनो बे गावबा गावनि गोसो जाहैबाय आरोना। ओमफाय इदिनो बिदिनो जाहैबाय आरो मा थालारनिफ्राय खारै बानायनाया।
औ औ । ओ नोंथाङाथ' मोजां फोरमायबाय ओ जिहेथु बेखौ थाङा जेबोला हांगार जायो बेखौ ओ गथा गथा खालामनाबो दोनो आरो ना खायसेया। औ खौ खारदैखौ। जोंनि जायगा याव माने बेफोरबायदि ओ फेरीखैमोन इनिखायनो माने आं एसे सोमोनांदो। दा जियानो जा जोंहा ओ माने जोंनि जायगाफोराव बां प्राय जोङो नुफेराखैमोन ना बे ओ गथा लारु खालामना दोननायफोरखौ बिनिखायनो एसे माने ओ दा जायखिजाया जेब्ला जों थालिर बिफांनि बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोंथ' मिथिखायो जों थालिर बिफांखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो। जोङो खारदै ओ जिरनानै सावनानै ओ ओंख्रि फोर जों खा-खारै जानायफोरखौ जोङो मिथि लोगोसेनो जों थागिर फिथाइ खौबो जों जायो। थलेर फिथाखौ जोङो ओ बायदि रोखोम जानाय जेराव जों ओं ओ ओ ओंख्रि बा भाजाफोरावबो होना जानाय जायो थालिर गोथां फिथखौ जोङो फाजाब फोराव होनानै जानो हायो लोगोसेयैनो जों थालेरखौ ओ थालेर गोमोन हि फिथाइबो जों जानो हायो बे जोंनि देहानि थाखाय ओ जोबोर मोजां बेवहाय गोबां केल सियाम थायो लोगोसेनो जोङो थालिर फां बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ जेब्ला जोंङो मान मानसि सावनायनि बाथ्रायावबो जों फोरमायनो हायो जों जेब्ला मानसि गोथै ओ थैयोब्ला अब्ला बेखौ ओ ओ सि सावनायाव जेब्ला जों बन जाबो अब्ला बेखौ ओ फारब्रै फारब्रैबो साइदजों ओ थालिर दंफांखौ दानस सुनानै ओ गायनाय जाय अब्लाना जाहाथे ओ अरजोंब्लाबो जेब्ला खुन्थाया थालिराव जिहेथु थायो बिनिखायनो माने खामस'आ आरोना बिनिखायनो जोङो मानसि सावनायाव बे थालिर बिफांखौ बाहायनाय नुनो मोनो। लोगोसेनो जोङो थालिर ओ खौ मा मा बाहायो होना बुङोबा जों थालिर बिलाइखौबो जोङो गोबां खामानिफोराव बाहायनाय जों नुनो मोनो जेराव जोङो ओ गोदोनि समावथ' जोंहा थालिर बिलाइफोरावनो जोङो ओ बि जाबफोर ओ समाव जोङो जोंहा जेबो लिर नो थाखाय जोंहा जेबो ओ बहिफोर गैया जायोमोन। ओ जेराव जोङो थालिर जोंङो लिरनानै जोङो ओ गोदो गोदायनि समाव लेखा फरायदोंमोन। जोंहा जिहेतु ओ लिरग्रा जेबो गैया, जेराव जों थालिर बिलायावनो जों लिरनो गोनां जादोंमोन। दा किन्टु जोंहा ओरैबायदि जोंहा ओ जोंनि मानसि माहारिया साननो हनो हानाय बा मेलेम जिबि ओ जाबोबाय जेराव जोंहा बिगियाना बायदिसिना रोखोमनि जोंहा दिनै दाजेम दिहुनदों। बैफोर दाजेमनि गेजेरजों ओ जोंहा लेखा बिलाइ दिहुननो हाबाय जेराव जों जोङो दिनै लिरनो हायो। आ जोङो फरायनो हायो। दा जेराव जोङो थालिर बिलाइनि बा-बा जों बिदि मोननो हायो लोगोसेनो जोङो बायदिसिना जोङो भाज जा आरि बा ओंखाम जानाय जोङो ओ गोदोनि समावथ' बेयावनो जों ओंखामफोरखौ जायोमोन थालिर बिलाइफोरावनो। ओ बिदिनो लोगोसे जोङो थालिर बिलाइखौ जो खायसे फुजा फाथालफोराव जोंहा बर'नि खायसे फुजा फाथाल जायोब्ला बेफोराव जोङो थालिर बिलाइखौ बाहायनाय जायो। लोगोसेनो जोङो थालिर बिलाइखौ जोङो ओ बायदिसिना जोङो दोरोङारि हाबायाव जोङो मोननो हायो जेराव जोङो जिहेथु मानसि माहारिया ओ बुहुमाव जोनोम जाबाय जेब्ला जोङो सानसेब्लाबो हाबा जाउ हाबा जानो गोनां जाखायो नोङा होमब्ला?